औ नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रियाव दंनाा दायो
औ नोंथां दायोथ' ओरैनो फ्रियावनो दंद'यो नोंथां नोंथाङालाय दायो मा
आंबो दा ओरैनो फ्रियावनो दं जिरायलाबायनानै दंफैयो आं
औ दे होमबा
ओ नोंथांजों आं मोनसे टपिक लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनांगोन नोंथां
टपिकआनो जाहैबाय आबाद मावनायनि सायाव जेन'बा गय आबादखौ बोरै मावो थालिर थालिर आबादखौ बोरै मावो बेनि देभेलपफोरा माबोरै माबोरै बेनि बागै फोरमायना होनो हागोन ना
औथां औ हागोन गिबियावनो मा औ गिबियावनो माने नोंहा बुंदोंस जेनेबा गय आबाद बा थालिर आबाद माने गिबियाव गयखौनो होनग्रोसै नामा मानो होनबा गआ ानो माने बांसिनै बिदिनो मुलाम्फा मोननाय होननानै बुंजायो मानो होनबा जेनेबा गया जेनेबा जोङो बांसिनानो माने गय फिथाइ माने बिफांनि मोननाय जे फिथाइ बेखौ माने फुलि हिसाबैहाय बिदिनो द गाय हाजों लोगोसे मिक्स खालामनानै दोनो आरो ना माने बबेबा माने गोबां जायगायाव माने सोरबा सोरबा हा हासार होयोबा सोरहाबा हासार होआ बे माने मिथियोना बे गय माने गय फिथाइखौ जे जायगायाव फुलिनो एबा सोरबाास होआ दि फफलिखौ बिनि उनावहाय माने
औ
होननानै बुङो जेनेबा बे